औ नोंथाङा ओ आंनि रावखौ खोनाहैदोंना
अ खोनादों खोनादों नोंथां
नोंथाङा माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा
हागोन हागोन नोंथां हागोन
जागोन औ अब्ला जों माखासे आयदाफोरखौ सावरायनो नामा जेरै जोंहा माने औवानि गोनांथिया बिसिबां जों सुबुं माहारिनि गेजेराव औवा नङाब्लाथ' आजिखालि गोबां नुनो मोनोना औवाजों बानायनाय माखासे आइजें आयला बिनि औवानि बाहायनाया जोंनि गेजेराव माबायदि गोनांथि दं नैबे नि आइजें आइला बानायनाय आरो बिनि बाहायनायफोरखौ नोंथाङा गुसुङैब्लाबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन एसे हागोन आं नोंथां जोंनि आं जेसेबांखिनि नुदों बेखौ फोरमायना होनो हागोन आरो नों नोंथां औ होमबा आं फोरमायनिसै नोंथां जोंनि गामि गफा एबा ओनसोलनि अ जोंनि बे गा गामिफोराव ओनस- फ्राव गोदोनिफ्राय नुबोदों जोङो बिदिनो औवानि माखासे आगजु बानायो जोंनिथिं जेरै होनबा जेखाइ खबाइ लोगोसे ओ सेन बेफोर औवादो बानायो ओमफ्राय दाला सान्द्रि बेफोरा जोंनो औवादोनो बानायजोबो जोंनि बिथिं एबा माखासे ओ जोंनि बोरायफोरा आबौमोना बिसोरो गोदोनिफ्राय बे औवाफोरनिफ्राय जिरनानै बेखौ थेंङल जिरनानै बेखो दाला सान्द्रिखो हेबो आरो बिदिनो जोङो न'नि न'नि द दरजा थायोना जोंनि बर'फोरनि आरो बेफोर जोङो बांसिन बे ओ औवानिफ्रायनो बानायो बे दरजाखौ आथिखालावसो एसे काद नि होनाय जाबाय नाथाय गोदोथ' गासैबो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय गोजामोन आरो दरजाया
नंगौ नंगौ
आरो बेफोरखौ बानायनायाव एसे सम लायोमोन खस्थ' जायोमोन आरो बेफोरखौ बा- बाना जोबोर हेबनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो जोङो आगजु बानायजों लोगोसे जोङो ओ न' न'नि न'नि मा होनो बेखौ बेरा बेराफोरखौ जों औवानिफ्राय बानायो न'नि खुन्थाखौबो जों औवानिफ्रायनो होयो जोङो न' जोंनि गासैबो न'आनो औवा औवानि सायाव सोनारो आरो जों जोंनि बुंनो थाङबोला बिदिनो आगजुफोराबो औवानिनो आरो बिदिनो जों ओ नुबोदो जो ओ दाबो दं बे औवानि जोंना सियार सियार बानायोमोन आरो गोबां हेबनानै बिदिनो जोंनि बर' न' न'फोराव बे सियारखौ नुयोमोन आरो औवादो हेबना बानायनाय सियारखो
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो सोरबाफोर बेरेंसिबो बानायोमोन बिदिनो औवानिफ्रायनो औ आरो बिदिनो माखासे जों जोंना माखासे बिदिनो साजायग्रा बे साजायग्रा मुवाफोर बानाय जोंनो औवादो
नगौ नंगौ
माखासे औवादोनो बानायना दोनो आरो जों आरो ओ बिदिनो जोङो सेखानि नाल फोरखौ औवानि औवानि‌ माबानि फ्राय बानायनाय नुयोमोन जोङो आरो बिनि रुवानि नालखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो जों बांसिन रुवानि नालखौ आरो बिदिनो खदालनिखोबो बेफोर गासैबो जों माबानिफ्राय बानायोमोन आरो नोंथां जोंनि जोंनि आगजु एसेबां दाम- ओ बिदिनो आरो दामग्रा देंग्राफ्राबो माखासे जों औवानिफ्राय बानाय जेरै जों सेरजानि दामनाय धेनु बायदिखौबो बे औवानिफ्रायनो जों बानायो आरो बेनो जों बोरला खोबो जों औवानिफ्रायनो जों बानायोमोन गोदो मैहुर खालामनो थांबा बेफोरबो नंगौ नंगौ नंगौ
नोंगौ बेबायदिनो नोंथाङा ओ माखासे जेनाखि औवानि आइजें आयला बाहायनाय बेफोरखौ खौ माने जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गासै बो जोंनि बर' हारियाव माने ओ गंफ्रोमबो नखर न'खरफोराव जों बेबायदि बाहायनायखौ नुबोदों आरो नोंथां हा
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो औवा होननानै बुङोब्ला माने औवाया जोंनि सुबुं माहारिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं माने नोंथां जायखौ जों औवानि अनगायै माखासे बुस्थुफोरखौ बानायनो हाया एबा संसार जानायनि बेलायावबो जोंनि औवाया जोबोद गोनां आरो माने जों जों बुंनो हायोब्ला माने बुंनो थाङोब्ला जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम माने मानसिनो औवानि बाहायथिया गोनां आरो बै जों मोनसे खोथा खोथाखौ गोसोखांनांगोन बै समावहाय जोंहा माने खाथियावहाय डक्टर एबा हस्पिटाल नार्सफोर गैयामोन नालाय नोंथां बै समावहाय माने सासे बिमाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनो लानाय समाव जायनोखि बै गथ'खौ जोनोम होयो फैयोब्ला बै उथुमाय हास'नो ना नोंथां बै उथुमाय हास'नो थाखाय बै औवानि बिनो थेवोल जिरनानै बेखौ गोबौ खालामनानै बै फिसानि उथुमायखौ औवाजोंनो हास'नाय जायोमोन आरो नोंथाङा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे औवाया ओरैबायदि इम्परटेन्ट होननानै जों साननानै लानो हायो आरो नोंथाङा आरो आरो बेजों लोगोसे जों औवा औवाखौ बाहायनाय होनोब्ला जेरै औवाया माने थैनायजोंबो जोबोद सोमोन्दो दं आरो नोंथां जेरै जों गंसे न'खराव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला माने बै जेनाखि थैनाय सुबुं बे थैनाय सुबुंखौ गोथैसालिसिम लांनो एबा बानलांनो थाखाय जोंनो नांगौ जानाय जेनाखि बाथि होननानै बुङो ना नों थां बै बाथिखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो ओ दिरुननानै बानायनाय जायो आरो नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे जोंनि औवाया माने ओरैबायदि गोनांथि जोंहा गोदोनि समावथ' नै दानि सोलिफु मुगानि बायदि सिमेन्ट लहा अन्थाइफोरनि न' गैयामोना नोंथां माने बै समावहाय जेरै दैलामफ्राव मोननाय अबेबा जायगाफोराव मोननाय माने थुरि नङाब्ला खासिफोरखौ हानानैहाय बै औवाफोरखौ बाथा सैनानै औवाफोरखौ खुन थिया बानायनानै औवाफोरनिफ्रायनो थेवोल जिरनानै एबा दिरुं बानायनानै फेराय खानानै माने बै औवाजोंनो जों न'फोरखौ लुनानै थानो गोनां जायोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जों गोबां दहाय नोंथाङा बुंलांदों माखासे औवा निस जिरायग्रा बुस्थु ना सियार बुस्थु बै समावथ' जोंहा बेबायदि प्लास्टिकनि सियार माबा मोनसे डाइनिं टेबोल बायनो जोंहा रां रुफाबो गैयामोन नालाय नोंथां माने बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला माने जोंनि बर' हारिया माने औवाजोंनो माखासे बाहायबोनाय बे आइजें आयलाखौनो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
जोंहा माइ लामनो थाखायबो प्लास्टिकफोर बायनो हायामोन नाथाय जोंनि बर' सुबुङा माने न'खरावनो हेबनो रोंगौखाय औवानिफ्रायनो खाथि जिरनानै जेरै बै दाहाराखौ खोनादोंना बिथाङा दाहारा होननानै बुङो जोंनि आथिं माने बै जेनाखि दाहाराखौ औ माइ बेफोराव माइबो लाबनो हायो आरो बेफोराव माने बै समाव बेफोरखौनो बनानै माने उन्दुबोनायखौबो नुदों आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
आरो औवा होनोब्ला जोंहा बियो आबादजोंबो जोबोद सोमोन्दो गोनां जोंहा बै जुंगालफोरखौ माने माबानिफ्रायनो बानायो औवानिफ्रायनो बानायो माइ खायनो थाखाय जोङो हुकेन बानायो हालेवनाय हालेवनाय हाखौ समान खालामनो थाखाय जोंहा मै बानायो हाग्रा एबा मै होनानै हाग्रा जेनोखि जमा जानाय हाग्रा बेफोरखौ हायनानै एबा दाबसे जायगायाव जमा खालामनो थाखाय जायखौ बुङो हासिनि ना बै हासिनिफोरखौबो जों बे औवा फोरनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनि
नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो बेबायदिनो जों गोबां बुंनो हाबावो जेरै ना गुरनो थाखाय जोंहा हा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेखाय खबाइ ना
न
जोंनि बर' समाजाव एबा बर' एबा गोदोनि आबै आबौमोना ना गुरनानै जाबोनाय हुदाया दङ ना गुरनानैनो गावनि न'खरखौ खुंबोनाय बैफोरखौ माने जों बुंनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो आं नों नोंथाङाव सोंनो गोसो जादों बे नोंथांमोननि जों जेनाखि बै ना हमग्रा जेनाखि सेन फल' नैबे खखाफोरखौ गामि ओनसोलफोराव दानि थासारियाव बानायनायफोरखौ नुयो नामा नोंथां
बिदिनो बानायो सोरबाफोर
औ नोंथां औ
माने जोंनिथिं जोंनिथिं इसिग्राब माने बानायनाय बेखौ नुलिया आरो नोंथां माने बेफोरखौ बायनांगौब्ला एबा नाफोरखौ हमनो थाखाय बेखौहाय बबेबा गला हाथाय बाजारावसो बायनानै लायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
अ आरो नोंथां जोंनिथिं मोनसे बानायो आं बावहरदोंमोन बे जोंनि माइ दोनग्रा दुलिखौ अ बेखौ औवादो जोंनिया बानायो आरो जोङो
बानायो जोंनिथिंबो बानायोमोन नोंथां खिन्थु आथि आथिखाल बिथिङाव नुनो मोनलिया आरो नोंथां माने बांसिनखौनो नुनो मोनलिया बै प्लास दाथ' प्लास्टिकनिखौसो बाहायनायखौ बांसिन नुसै आरो नो
अ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननिथिं बै सेनफोरनि दाम एबा बेसेनफ्रा माबायदि दा समाव
सेनफोराथ' बिदिनो आंथ' बारा बायफेराखै मिथिया आङो सेनफोरनि मुला माने आं बिदि सोब बायफेराखै आं मिथिया मानेखौ
औ नोंथां औ औ माने जोंनि थिंबो माने गंफायावनो एबा गंसेयावनो द'जौ स्निजौ दाइनजौ गाहाम नुसै आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेफोरो बेफोरनो आरो माने औवानि बाहायनायफोरा बेफोरखौनो औवानि आइजेंफोर औवानि आइजें आयला होनोब्ला जों बेफोरखौनो आरो नोंथाङा
नंगौ नंगौ
अब्ला नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि समा जानानै फैबाय नामा नोंथां
अ जागोन जागोन नोंथां समा जाबाय दोनथ'नोसै नोंथां दे नोंथां